हेलौ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ मा खालामदों नोंथाङा?
ओ दायोथ' आंङो ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
अ। दे होमबा नोंथां जों बे आबादनि सायावनो रायज्लायनोसै।
औ रायलायजायो नोंथां।
नोंथांङानो बुंग्रोदो नोंथांनि जायगायाव मा मा आबादखौ ओरैनो मावनाय जायो एसे फोरमायना होग्रो नोंथां।
जोंनि ओनसोलाव आबाद होनोबा जोङो माइनिफायबो माइखौबो जों जोबोद आ-आबाद मावनायखौ जों नुनो मोन नो आरो मैगं थाइगंनि बिथोनावबो जोङो आबादखौ मावो आरो
औ।
जोङो मेसें बोथोरावथ' जोंहा गोबां मैगं थाइगंनि आबाद मावनो हायो नङा होमबा नोंथा थां।
औ नंगौ नोंथां।
औ जेरै आलु बेसर आरो सबाय बेफोरखौबो जोङो आबाद मावनानै ओ गोबां मुलाम्फा खौ जोङो मोनो आरो बिनिफाय ओ लाइ लाफा बेफोरखौबो जोङो आबाद मावो। औ आरो दैलां बोथोरावथ' जोंहा होनोबा माइनि आबाद औ। आ औ जोङो दा दाथ' माइ गायनाय माइ गायनायानो सोलिगासिनो दङ दा दायोथ' ओ माइ गायनाय मानो होनोबा जोंनि ओनसोलाव बयबो मावो आरो माइफाफोरबायदि न'खर सालायनाय बा बे फोरबायदियावबो जोङो रां रां आरजिनोबो हायो आरो गोबां जानाय लोंनायावबो जोङो
औ नोंगौ
जोंनि ओनसोलाव माइनि आबादखौ जोङो ओ फरिमल माइ आरो जयबांला ओम ओमफाय बिनिफ्राय फिथा जानो थाखाय जोंनो माइब्रा जोसा न नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां? औ औ बे बेफोरबायदिनो जोङो आरो जुदि ओ दै लोमबाय थानाय जायगा बा बाला फब बाला ओ गोजौ थिखोना दोननाय बेयावहाय जोङो बावा माइखौबो जोङो फोनाय जायो आरो।
औ औ नोंगौ नोंथां नोंथाङा ओरैनो औ नोंथां नोंथाङा ओरै ओरैनो मा मा जेनेबा आबादखौ मावनाय जायो?
ओ माइनि आबाद माबादाव नामा?
औ मा मा आबाद मावनाय जायो ओरैनो?
ओ
एसे खोनन्थाना होनो हागोन नामा नोंथां। जेनेबा माइ जेनेबा औ जेनेबा दाथ' जों जेनेबा माइथ' बहुद दोङ न' नोंथां? बिदिनो बायसमति रन्जित आसुमाइ माइ मइब्रा माइ न बेखौहाइ जो जोङो बांसिन मानसिफोरानो गायो नालाय बेखौ गायनानै गोबां रांबो आरजिनो हायो। जेनेबा जेब्ला जोङो माइ गायगोन माइआ जेब्ला मोजां जागोन अब्ला फिथाइ थाइ अब्लानि आ जों बांसिन जेनेबा बेखौहाय माइआ मोजां जाब्लाथाय बेखौ जेनेबा फाननानै रां आरजिनो हायो आरो बिदिनो जेनेबा गावनि नांगौ समाव आरो न'खरखौ सलाय लांनो थाखाय बिदिनो रांखौ नांगौ जायो आरो जोङो ओंखायनो खायफा बिदिनो न'आव जानो थाखायल' जेनेबा माइखौ गाया बिदिनो फाननो थाखायबो रांनि थाखायबो माइखौ गायनाय जायो आरो फ्राय बर'फ्रानो बिदि। ओमफ्रायहाय बिदि जों बेवहाय जेनेबा आबाद बुंब्लाथ' आरो बिदिनो जों दाथ' दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव जों बायदि आबाद मावनाय जायो जेरै जिंखा न' थायस' बेफोरखौहाय मोननाय जायो बेफोरखौ जाबोला आरो देहाखौबो एसे थजिम मोनो।
औ।
गरम बोथोराव एसे खाजि बायदि। बिदि खालामनानै जाबोला आरो ओंखामफोरजों बेफोरबायदि दैज्लां बोथोर। बोथोराव बांसिन जेनेबा पानिलाव लाव बेफोरखौहाय मोननाय जायो आरो जोगोनार।
औ।
बेफोरखौ आरो जानो थाखायथ जों। जेनेबा नाजों जाबोला आरो बांसिन गोथाव मोनो आरो बिदिनो। माइ गायनानै फैबोलाबो आरो मैथाजों नाजों जायोब्ला जोबोद गोथाव मोनो। एसे जेनेबा सान्दुं गोसाफ्राव एसे मोखै मोनजाबाला। गोथाव नांङो आरो बिदिनो जानानै। ओहो नोंथाङा आरो माबाफोर जेनेबा एसे फोरमायबावना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ ओह जोंनि ओनसोलाव ओ आबाद होनोबा जोंङो बेसरनि मा बेसरनि आबादखौबो जों बांसिन मावनायखौ जोंङो नुनो मोनो। मानो होनोबा जोंनो अह बेसरनि आबादजोंनो जोंनो जों थाव फेरदनानै जानो हाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां थारैनो सैथो।
औ ओरैनो जोंङो हाथाय बाजारनि थावफोरखौ जायोबा जोंहा गोबां देहायाव प्रब्लेम जानायखौ जोंङो नुनो मोनो बेमार आजार जानायनि सायाव। औ बिनिखायनो जोंङो नआवनो बेफोरबायदि बेसर आबादखौ जोंङो मावनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो गोबां मुलाम्फाबो मोनो आरो जों जोंङो बेसरखौहाय बेसरजों थाव फेदेरनानैबो जोंङो गोबां मानसि ओ गोबां मानसि बा सुबुंखौनो जोंङो बेफोरबायदि बेफार बा बिजिनेसाव जों हो ओ बेफार बिजिनेस मावनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो ओ बेसरखौ बोरै फैयो होनोबा फार्स्टावनो जोंङो बेखौ हालेवग्रोनानै लानांगोन औ। गोदोनि समावथ बेफोरबायदि ओ मोसौजोंनो हालौवोमोन फ्रायानो दानियासो ट्रेक्टर जोंसो बां फ्रायखौनो जोंङो ट्रेक्टर जोंसो एवनाय बे खौ जोंङो नुनो मोनो औ गोदोनि आबै आबौआ बुंनाय बायदिब्ला मोसौजों हालौवना गायनाय आबादा खोब मोजां जायोमोन आरो मायानो जा ओ गोबां बिथोनावनो गोबां मुलाम्फाखौ मोनोमोन आरो आबाद मावनायनि सायाव।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेफोरबायदिनो बेसरखौबो जोंङो मोजांङै हाग्रा हाग्रा बा जेबो लद हाया लदा थायि-थाया ओ थायि बायदि बिदिनो जों मोजांङै साफा खालामनानै लाग्रोयो आरो बिनि उनावहाय जोंङो बेसरखौ बेसर बेगरखौ फोनानै होबानो बेसरा रजबा जोंङो बेफोरबायदिनो बेसर बेसरखौ जोंङो फिसा ओम बिजौ ओ जेब्ला एसे देरगोन अब्ला जोंङो बेखौ फाजिबो जानो हायो बा अनलाफोरजोंबो जानो हायो।
औ दाउदैफोरजोंबो एसे जानायखौ नुनो मोनो।
औ आरो बे-बेफोरबायदिनो जोङो सेन्टार बा हाथायफोरावबो जोङो फानहैनायखौ जोङो नुनो मोनो। औ आरो
आरो जोङो बेफोरबायदिनो ओ जेब्ला जोङो बे बिफाङा रागोन बा बेगरा मोनगोन अब्ला जोङो बेखौ ओ बेफोरबायदिनो मारा नानानै जोङो ओ बे बेगरखौ साफा सुना लानानै फोराननानै जों थाव फेरेदनानै लायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
ओ हाथाय बाजाराव फाननाय थावफोरखौथ' आथिखालावहाय बारा मोजांखौनो जानायखौ जो नुनो मोना खोब गेस जानाय बा बेमार आजार जानायखौ जोङो बांसिनानो नुनो मोनो आरो
औ औ नंगौ नोंथां
औ बिनिखायनो जोङो न'आवनो फोनानै बा न'आवनो आबाद मावनानै जानाय जानांगौ सानो आरो आङो
औ आंबो बिदिनो सानो न'नि थावखौ जाब्लाथाय बे जेब्ला जेनेबा मोजां नाङा आरो जानानै बिदि जेनेबा बाथौ माने जोङो बेहाय बाथोनफोरावबो न जेब्ला ना बाथोन बेफोराव होबबाबो माने माने मोनामा आरो थावा बे जोंफोरनि न'नि जेनेबा बेसरनि थावा माने बेयो हाथाइनिफ्राय बायनानै लाबोनाया माने एसे जेनेबा बाथोनफोरावबथाय एसे मोनामहाङो आरो बेफोरबायदि आरो बांसिन बेरदेरो बेयो नाफोर एवफ्रामबाथाय बिदि बांसिन हाथथायनिफ्राय बायना लाबोनायखौ बिदिखौ बांसिन नुयो आरो
औ
न'आवनो जेनेबा बेफोरखौ आबाद मावनानै गाय गायनानै जोङो जेनेबा फोनानै बेफोरखौ बेफोरखौ होमबानया जेब्ला जों न'आवनो सुबिदा बायदि मोनो आरो एसे सहाय जायो बिनिफ्रायनो न'आवनो आबाद मावनानै बेवहायनो मोनोब्लाथाय
ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बेफोरबायदि बेसरनि आबादखौ जों मावनाय जों ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव आबाद मावनायखौ नुनो मोनो ना
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' बिदि जेनेबा बेसरनिखौ एसे खम नुनायखौ नुयो आङो मानो होनबा बेसरखौ माने फ्राय जोंनि जायगायाव माने बेसरा फोबाबो माने एसे जाबांनो नागिर रा हानि माबायाव जायो खोमा बिदि हाफोरा एसेबां मोजां नङा माने बिदि जाबांनायखौ मोना आरो आङो फैयो साफा सानैया माने बहुद खम आरो बिदि माने फ्राय गामिनि सुबुंफ्रा मानसि माने बायनासो जायो आरो हाथाय गलानिफ्राय बिदि नोंथांमोननियाव फैयो नामा बिदि
बेखौ जोङो नुनो मोनो जोंनि ओ बेसर आबाद मावनोबाबो जोङो हा लानानै हासो जायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
बोरि हाफोराव जायो बेफोर बेसर आबादा
औ नंगौ नोंथां
औ
बेवहायनो बेवहाय हासारबो थानो गोनां हासारबो थानांगौ अब्लानियासो जेनेबा बेफोरबो मोजां जायो
औ औ।
उम।
गोदोथ' बेफोरबायदि हासारफोरबो बाहायामोन। मोन दानियाथ' गोबां हासार बा बेफोरबायदि इउरिया हासार बेफोरबायदिनो मेडिसिनबो सारनांगौ जायो। एम्फौ जायैनि थाखाय आरो एसे मोजां जानायनि मोजां जानायनिबो साननांगौ नङा होमबा नोंथां। दानिया गासिबो आबादावनो ओ बेफोरबायदिनो मिडिसिन बा हासार होनानैसो जोङो
ओ आबादखौ मावनांगौ जायो।
औ औ नंगौ।
औ नोंथां होमबा जोंना समाबो जाना फैबाय, नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां दे होनबा नोंथां।
औ नोंथांजों आबादनि सायाव रायलाय ओ सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय।
आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथांसिम गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दे दे दे।